औ खोनादों।
औ। बिदिब्ला जोंहा टपिकखौ लानि नारजि ओंख्रि संनाय आरो जेनेबा नार्जिखौ लानानै परस मास मा मा फोथायनाय दङ बेफोरनि सायाव सावरायनि।
औ जागोन दे।
औ।
उम।
नारजि औ नारजि। ओंख्रि होननानै बुङोब्लाथ' जोंना बे मोनसे बर'नि दोरोङारि ओंख्रि ना? ओयो जायो। ओयो नारजिखौ जोङो फाथो दंफांनिफ्राय ओयो खान फाथोखौ खानानै जेब्ला फोरानो अब्ला बिफ नारजि बुंनाय जायो नालाय। ओम नारजिया थ जोंना नारजि ओंख्रि सङोब्ला जोङो सिगाङो आरो गोदोनि बायदिब्ला माने जोङो बिदिनो सारो गोदोनाथ' अरावसो संखायोमोन नालाय। थौफ्राव ओ रु। रुना लानानै ओ खारै होनानै मोजां रुनानै। सानानै ओम ओमफ्राय बेदरखौ सङोबा बेदरफोरखौ एवफ्रामनानै होनाय जायोमोन आरो ओमफ्राय नारजिखौथ' जोंना बिद बिदिनो अमा मेजेमफोरजों बा अमा बेद दलो आरो ओम। खायसेखौ माने ओम बिदि मा होनोबिखौ आलु बायदिसिना बा बिफोरबायदि अनला बायदिफ्रावबो होला लाबायनानै जानायखौ नुनो मोनदों आरो उमफ्राय ओरैनोथ' जोंहा।
नोंगौ।
ओयो फाजाफोरबो एवनानै जायो। ओमफ्रायो ओयो नारजि। ओंख्रिखौथ' जोङो। माने। गोथै गारनाय बा थैनाय सुबुंजों माने सोमोन्दो नागारलायनायावबो माने बाहायनाय जायो आरो। बरफ्रा। ओं ओं। साराद' बायदिसिना बिदि खुंनायफ्राव मानसि जोंना नार्जि ओंख्रि बा नार्जि होआब्ला जाथारा होननाय बायदि जाख थायो आरो उम ओं थैनाय सुबुंजों माने गोखाखौ जानानै सोमोन्दो गारनाय बेफोरबायदि सोमोन्दो गारनाय जा जायो बिदि फोथायनाय दं आरो जोंनि बर'फोरनाव।
नंगौ।
ओहोम दङ बिदिनो गोबां फोथायनाय दङ नारजिखौ लानानै जेरै ओयो नारजि ओंख्रि आलासिफोरनो जाहो हरबा नु मोना ओयो जेनेबा जा होब्ला दा मा होनो बिखौ ओब बे आलासियालायनो फैया सोमोन्दो गारलायनाय बायदि जायो बिदि होननानै फोथायनाय दं आरो ओमफ्राय आरो ओयो जोंना सोरनिबा न'खरनि हमनानै ला जोंनि न'खरनि सोरबा सु सुबुङा बबेयावबा थांगासिनो दङ बेस समावबो नार्जि ओंख्रिखौ ज जानो होआर रो बा संनो मोना बिदि गोबां फोथाय होननाय दं आरो जोंना बर'फोरना।
औ
बिदिनो माने नारजिया जोंनि समाजाव माने गोनांथार मोनसे ओ ओंख्रि आरो माने गोबां नायबो दं ओ नोंथाङा बिनि सोमोन्दै दैे मा-मा मिथियो इसे
ओं-ओं नोंथांनि होननाय बायदिनो जोंना नारजिया दोरोङारि ओंख्रि नङा होनबा? जोंना नारजिजों अमा नारजिजों अनांसि दिल नारजिजों अमा बिदि होनबथ' जोंना बयबो मिनथि खायो आरो बयनिबो जा नो गोथाव नुयो नङा होमबा? बिनाब मया माने फाथो होननाय बिफांनिफ्राय बिफां जोंना माने नार्जिखौ गोथां समावहाय माने फाथो होनो आरो। फाथो बिफां औ बे फाथो बिफांनिफ्राय फोराननायखौ नारजि होननानै बुङो जोंना बे नारजिखौ माने दोनथुमना जानो हाग्रा मोनसे मैगं आरो बेयो नङा होमबा माने बेखौ बिलाइखौ गोरान खालामनानै दोनथुमनानै जायो बे नारजिखौ माने नोंथाङा माबादि होनो नारजिखौ लानानै गोबां फोथायनायबो दं दङ गो -गोदोनि आबै आबौवानो जोंखौ फोरों आरो बेफोर माने आबै आबौनिफ्रायनो सोलिबोनाय बेफोरो नङा होबा फोथायनायफोरा बे ज नारजि ओंख्रिखौ जोंना बेदरजोंबो जायो आरो माने बेदरजों जानायखौथ' जों गोबां सुबुंखौ नुयो माने अमा मिजेमजों नारजि जानाय न अमा बेदरजों नारजि जानायखौ नङा होनोमबा नाय बिदिनो माने बे जानो थाखाय माने जोंना नार्जिखौ गोबाव सम सोमना-सोमना दोनो आरो दैयावहाय ओमफ्राय जोंना माने मोनसे माने जोंनिखि मोनसे फोथायो जे माने नार्जि ओंख्रिखौलायनो थौआव संबासो गोथाव जायो होननानै बुङो आरो माने औ सारायाव संबा बारा गोथां जाया बिदि होनो आरो जोंनाबो बे नारजि माने खारैजों जायो बे नङा होमबा खारैदों सोङो इदिनो थि जोंना बो नारजिखौ बेदरजों जानो जानायनि अनगायैबो माने जोंना माने नार्जि सिफ्लेनाय बिदि होनो आरो माने नारजिजों आलुबो जायो नारजिजों अनलाबो जायो बिदि आरो माने बे नार्जिजों अनला नार्जिजों आलु जानाय गमन्ट बे ननि बिलाइ खौ माने जि जिथु नारजि गोरान बेखौहाय माने गोरान आरो एवावनानै बेखौ सिप्रे जोबनानै माने आलु ओंख्रि अनदला ओंख्रिया जेब्ला गोदौबाय थागोन अब्ला बे नारजि गोरान बिलाइ होयो आरो माने दानो गोथाव जायो आरो बेयो माने बेखौहाय खारजों सङाब्लाबो अनलाजोंथ' खारै जों सङो आलुजों खारैजों आरो माने बिदि माने सङो आरो माने बि जानो गोथाव जायो बिनि अनगावबो मोने जोंना नारजि गोरान खौ हरसे सोमना दोननानै माने बेखौ मोजाङै सुनानै माने बिनि गोस बे गोख्खा जिहेथु नारजियाबियो बिमार बिया बे गोोखाखौ खनानै माने बेखौ ख लायो आरो गोथाङैनो हानानै ओं बानलु पियाज लोगोसे सामब्राम बिदि होनानै माने खाजिबो जायो आरो माने खायबा खायफाया ना
औ
बदि जोंना नारजिखौ फोथायनाय दङ जोंनाबो जोंना बे फोथायनायाथ' गोदो आबै आबौआनो फोथायबोनाय जिहेथु नोंथाङा नायबायायदि न'खरनि मानसिया बाहेराव थाङोब्ला ना जाया सोरबा आलाइसि फैबा जाहोआ बेफोर फोथाइनाया जोंनिथिंबो दङ माने मानाने बे माने आलासिया आरो फैबावा सोमोन्दो गारलायनाय जायो बो जोंनावबो फोथाइनाय दं आरो बिनिफ्राय माने नारजिखौ माने बांसिन माने सानाव जाया होनो आरो माने नार्जि जानानै बि बर'फोराथ'आबाद मावो न'आ होमबा बारि बागानाव खामानि मावो नार्जि दाननानै माने बिदि बारिफोराव हाबनो मोना फाथै-फाथै खानो मोना गय हाना बेफोर माने फोथायनाय दं आरो माने जोंनियाव माने फारथैखौ खाबालायनो मैगंफोरखौ खाबा लायनो मैगंफोरा रानलाङो बिदि होनना फोथायो आरो आरो बेनि अनगा बो नोंथाङा होननाय जोंना मेनलि गाहाय बिफाव लानाया जाहैबाय मानसि थैनाया होना नोंथाङा होननाय बिदिनो जोंना मानसि थैनायखौ बुंनाय होनो नङ होमबा जोंना माने मानसि थैनायाव नारजि नङाबा जाया आरो माने जेनोखि नारजि जायाबो माने बे मानसि थैनायनि बेनि फो-फोरबो माने फोरबो माने मोन फुजाया माने जाफुङो होननानै फोथायो आरो। बेयावहाय नार्जि दोबोलोबो होयो फाजाबो होयो माने बेबायदि आरो माने नोंथांमोना बिदिनो बे मानसि थैनायाव नार्जि बिलाइया मा मोनोमोन बे मानस फिनायनि जि मोनसे सारादु जेनेबा फस फिथाइफोरा फस होननाय सारादु होनोबा जाफुङा होन दि होनना फोथायनाय दं आरो औ बेनि अनगायैबो नोंथाङा माने बे जेनेबा नारजिखौ लानानै माबाफोर जेनेबा मुलाम्फा दं रां खामायनो हायो नामा बिनि फोरमायनो हागोन नामा?
अ। औ नारजि। खौ खाननो होननानै बुङोब्लाथ' जोंना ओ फाथो समाव बो बेखौ माने खानानै बिदि न'फ्राव बुरजा गायोब्ला फाननानैबो रांफोरखौ खामायनो हाबाय आरो ओ नारजिखौ फोराननानै दोनख थांनायनि समावथ' बे खौ जोंहा गोबाव सम दोन्थुमनानै जानो हाग्रा मैगं नालाय ओ जे अब्ला माने बै ओ फाथो गायखांनानै गायखांनाय सम बा उनफोरावहाय ओ बियो माने मोनला नालाय फाथ रानखांयो ओ दानफायखांनानै रान खांब्ला बा खायसेया गायनानै लायाब्ला माने बे समावबो माने फाननाय फाननानै माने रांफोरबो खामायनो हाबाय बिद बिदि आरो ओ गोबां टाउन सह आथिखालथ' बर' सुबुंफ्राबो गोबां टाउन सहरफ्राव थासै। ओ बिदि गायनानै लानाय बारि बागानफोरबो गैया। नालाय बांद्राय थाया टाउन फोराव। थ' बिथांमोना माने बायनानै लाङो आरो बिफ फोरखौ ओ बेजोंबो माने रांख खानायनो हान नायनि सुबिदायाबो बेयाव दङआरो ओ बिनिफ्राय आरो ओ बिद बिदिनो ओ नोंथांमोननि बायदि जेरै फा-ओ खा-बे नारजिखौ जानानै फाथैफोर खानो मोना बा जिखुनु जाया फिथ फिथाइ सामथायफोर खानो मोना होननायाबो जो जोंनियाव बिदि फोथायनायाबो दङ आरो रो ओ जेनेबा बे ओ मा होनो आलासिफोराबो फैफिना होननानै फोथायनाय बायदिनो जेनेबा बै फिथाइ सामथायाइाबो माने बे खौ खायोब्ला थायनाय नङा बेफोरबायदि मोनसे सा नाया माने दङ जानो हागौ आरो बिनिखायनो माने बिदि फो फोथायनाया दङ आरो दासिमबो बेखौनो गोदोनि आबै आबौनि ओमफ्राय बिदि मुगानिफ्राय मुगा सोलिबोनानै दासिमबो बेखौ दङखौनो होननानै बुंनो नांगोन आरो ओ मा जायो बिनि मा जाहोना मा मा बेखौथ मोजाङै मिथिया अब्लाबो बे फोथायनाया
औ औ माने जोंनि औ जों जौ आजैया माने जि बुंबोदों जों बेखौनो माने नायबिजिरयालासे माने फोथायबोगासिनो आरो माने माने दोरोङारि फो फोथायनायबो होनजायो नङा होमबा
औ दोरोङारि फोथायनायावनो गोग्लैगोन बियो
ओ
आरो बिदिनो औ माने खारै खौ जायोब्ला ओमफ्राय बिदि खारैलाय माबाखौ फाथोखौ जायोब्ला माने गोबां बेराम उदैनि बेरामफ्राबो हामो बिदि बुङो आरो जेनेबा गोखा मैगं नालाय जेरै ओ ओन्दै गथ'फोरनावबो माने फिलौ बायदिसिना बिदि जायोब्लाबो माने बे गोखा मैगंखौ जायोब्लाथाय हामो जानां गौ बेफोर बायदि बुंनाय दङ आर रो जों माने बेराम आजारफ्रावबो जेनेबा माने मेडिसिनेल मोनसे मैगं बे फोर बायदिबो बुंनांगोन आरो बे
माने गाराय साराय जायोब्लाबो माने जानो होयो माने गारायफोरा रानो सिङाव बेनि सिङाव बबेबा मोन से बिदि दङब्लाबो माने बेफोरो हामो बिदि होननानै जानो होयो आरो जोंना नङाहोम्बा? बेनि फोथै नाय गोदोनिफ्रायनो फोथायबोनानै माने जोङो बेफोरखौ जाबोगासिनो आरो माने। खारै माबा नारजिया जोबोद मोजां मैगं नङा होमबा? जोंनि माने माने बियो देहाखौबो मोजां खालामनायावबो हेफाजाब होयो आरो बे नोंथां होननाय बायदि फिलौ सिलौ जानायावबो जोंनाथ' गथ'फोराथ' मुलि आरि जानो बायो नङा होमबा? बेफोर ओंख्रि ओंख्रि बिनि दारैनो जों माने बेफोर मोनसे बेमारखौ खोमानो हायो आरो।
औ औ
उम
बिदिब्ला जोंहा समाबो जासिगोन जाबाय दे औ। दोनथ' जासिगोन।